हेलौ औ खोनादों ना नोंथां? मा खालामदों नोंथां? औ
रैनो जिरायनानै गोलोम बोथोर नालाय। कारेन्टबो गैया बिदिनो बाहेराव जिरायनानै दङ' आरो
एखेसो होनबा नोंथां। जोंनियाबो इदिनो। बारानो थोबसेबो गैयाखोनो बुं जायो बिदिनो आरो औ कारेनाबो थांलाय फैलाय जाबाय थायो नालाय गामि ओनसोलाव बांसि नानो इदि जायो नामा थाय कारेनानो थानोनो ना गिरा।
बोथोरनिबो जेबो खौरां गै औ
औ दे बुं नोंथां।
बोथोरनिबो जेबो खौरां गैया नालाय दानो अखा दानो सान्दुं बेनिखायनो कारेन्टआबो दसेनो थांलाय फैलाय बिदिनो जाबाय थायो आरो जोंनि गामि ओनसोलावहाय।
औ बिदिनो बुंनांसिगोन नोंथां। जोंनियाबो बिदिनो नोंथां आङो मोनसे आय दानि सायाव सावरायनोसो सानदोंमोन।
औ दे मा मा आयदा औ देसुन आयदायाबा मा?
आयदाखौहाय आं नोंथांनो फोरमायनोसै आयदाया मा होननानै बुङोब्ला जोंना माने न'आव फिसिनाय नाफाम बे नाफामनि सायाव नोंथाङा जा जेसेबां गियान दङ एसेबांखौ माने फोरमायहरनो हागोन ना नाफामखौ बोरैहाय बानायनाय जायो?
औ औ फोरमायनोसै अब्लाबो आङो मोजाङै मिथिया जाखिनि एसे मिथिगौ नोंथांनो आङो फोरमायनानै होनोसै।
ओं दे।
खराव बा जोंनि गामियावहाय ना फामखौ माबोरैहाय बानायनाय जायो।
फ्रायनो आबै आबौ बा आंनि आइ आयं। बेफोरबायदि बिसोरनि खालामनाय खौ जाखिनि नु बोदों जाबायदिहाय नाफामखौ बानायो। बेखौ आं। नोंथांनिसिम फोरमायनोसै।
औ दे नोंथां।
ना औ नाफामखौ बानायनो थाखायथ' जोंनो गिबियावनो ना नांगो नाखौ नांगौ नङा होनबा बिदिनो जोंनि हाखर बा। बिदिनो जाम्फै फोराव सारनानै मोननाय नङाब्लाथ' जोङो हाथाय बाजारनिफ्रायसो बायना लाबोनांगौ नङा होमबा दैमाफोराव गुरनाय नङा होनबा बिदिनो जोङो ह हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो। लाबोनानै हाय बे ना फिसाफोरखौहाय मोजाङैहाय फैनानै सुनानै फोराननानै जायो फोराननाय जायो गिबियावनो। आरो बियो एसे मोजां। मोजाङै रानबा बेखौ जोङो सोरबा सोरबिथ' थास' बुगा बुङोना। थास' गोसोम बेफोरबायदि जों देरनाय जायो आरो खाय फाया खुमब्रा होनानै देनाय। जायो थिग बिदिनो जोङो थास' बुगाजों एबा थास' गोसोमजों। बिदिनो नाफामखौ देनाय। जायो आरो।
औ नोंथां जों नोंथांथिंजाय मां खुमब्रा होलाय लायनायबो जायोना? खमब्राखौ बोरैहाय होयो नोंथां? जेनेबा नाफामाव खुमब्राया बोरैहाय होजायो एसे खोन्थागोन नामा?
खुमब्रानिखौहाय आङो। नुवाखै एखमब्लाबो। बुंनोसै खुमब्राखौबो बिदिनो मोजाङै हानानै एसे फोरानदबनानै। बेखौ। नाफाम नाजों लोगोसे। दिंखि एबा उवालाव दे। थानानै बे। जों मिक्स। खालामनाय जायो आरो थास' बुगाखौ। खौहाय जोङो जाबायदि। ना-नाजोंनो दे। फानानै मिक्स खालामनाय जायो। थिग बिदिनो खुमब्राखौबो। बेजोंनो लोगोसे देफानानै मिक्स खालामनानै। लारु-लारु। मेनानै नङाब्ला फिथा बादिनो खालामनानै। नङाबा जोङो। बयाम एबा माबा मोनसे दोआव बेखौ। औवा लानो हायि जाय। दैयाव बिखौ सु। सोनानै दोननाय जायो आरो खार। दै इसे होनानै। बेफोरबायदि। बिदिनो गोबाव सम। समहालागै जोङो बेखौ। सोनानै दोननाय जायो। मास मोनसे गाम हालागै
ओरैनो नोंथां नाफाम देनायावथ' जेनेबा बिदि जोंना नाफोराबो बिगुर गोनां बि गुर गैयि जेरै ना फिथि गैया बि बो दं ना फैया बिगुर दं आरो बिथिंजाय ना सिंगिफोर ना ना मागुर अब्ला बे नाफाम देनायावहाय जे ए गासिबो नायानो देजायो ना बिदि आलादा आलादानि देयो
आं मिथिनायावथ' जोंनि जायगायावहाय ना फिसा फिथिख्रि ना फि फिथिग्रि ना मावा बेफोरखौ खौसो लाबोनानै मोजाङै फोराननानै फोराननानै बेखौ बानायनाय जायो आरो बिदि ना सिंगि ना मागु बेफोरबायदि बानायनायखौ आंनो नुनो मोनाखै आरो नोंथां। ना फिसायाबा मोजांसिन जायो आरो आंनि बा आंनि मिथिनायावबा नाफाम बानायनो थाखाय
माने गोरलै गोरलै ना बेफोरो आरोना औ बिथिंजाय आरो बिगुर गोनां बिगुर गैयि माने गासैबो गोरलै जाबानो जायो आरो ना।
औ औ औ
औ माने गिदिर औ नोंगौबो जानांगौदां नों थां ना गिदिरा बोरै देजानो आरो ना नाफामखौहाय ना गोरलैया मोजाङानो जागोन दे औ ओरैनो नाफामफोर
ना फिसाखौसो बानायनाय नुनो मोनो आरो आरो आङो आरो आंनि मिथिनायाव फाय ना फिसायासो ना फाम बानायनो थाखाय मोजां जायो बेखौ आं मोनथिगौ आरो
औ औ जोंनिथिंथ' नोंथां नाफाम हाय ए बांसिनानो देनायथ' जाया नालाय गामियाव माने जोंनिथिं नाफोरा बे बारा मोननो थां जानालाय थांलिया जोंनिथिं माने ओमफ्राय जोङो अंखौहाय बाजाराव बावसो बायनानै जायो नोंथां बाजारावहाय ओंखारो नालाय फानफैयो माखासे बेफारिफोरा बिसोरनिफ्रायसो जोङो बायनानै जायो ओरैनो नाामबोथ' जोङो दैद होनानै जायो ओमफ्राय आरो बिदिनो थास बि बोाथरायावहाय संनानै जायो ओमफ्राय बिथिंजाय आरो थास' बिबाराव बिबारफोरावबो संना जायो नोंथां आरो मा होनो बिदिनो माखासे जोगोनार ओमफ्राय जेराव जेराव माने ना बेदर होनानै साजा म थाइगं थायोना नै बेफोरावबो माने होनानै जायो आरो नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदि जायोना जाया
जोंथ' बिदि जोगोनार बेफोरबायदि होनानै जाफेरा अब्लाबो जोंबो जायो थास' बिथराइ थास' बिबार आरो ना खामखौ बो जाबो खारै एसे होनानै फालौ आलु गोसा बेफोरबायदि होनानै बिदै संनानै जायो आरोना
अ आरो इथिंजाय मा होनो खारैफोर होयोना होआ नोंथां
औ औ नाफाम बानायनायाव
औ जेनेबा नाफाम ओंख्रि संनायफोराव
अ नाफाम ओंख्रि संनायाव नाफाम बानायनायावबो खारै एसे होनानै जोङो बानायनाय जायो आरो ओंख्रि संनायावबो जोङो बेवहाय खारै एसे होनानै संनाय जायो आरो।
अ अब्ला नाफाम बानायनायावबो खारै होयो आरो ना?
औ औ औ
दिनैसो मिथिबाय आं नोंथां जे खारै नाफाम देनायावबो जे खारैबो होयो ओमफ्राय आरो खुमब्राबो होयो आं माने नाफामखौ नाफामखौ बोरै देयो बेखौ मिथियामोन नालाय
अब्ला नोंथाङा नों बिथांनियाव हाय एसेबो आइदिया गैया नामा ना नाफाम बानायनायनि
नाफाम बानायनायनि आंनाव आइडिया गैयाखौनो बुंनांगोन नोंथाङा। आं ओरैनो जास्ट मिन्थियोल' आरो ना ओर संरासनस्रा जे नाफाम बानायनो थाखाय ना नांगौ। आमफ्राय आरो नाया ना खौ बांद्राय गिदिर गिदिरखौ नाङा फिसा ना बा मोजां जायो आमफ्राय आरो बेथिं थास' दुदालि बै थास' दुदालिखौ नोंथाङा सिनायो दा? औ बे थास' दुदालि खौ होयो ओमफ्राय आरो उवा उलाराव-उलाराव गाहेनजों देग्लियो ओमफ्राय ना गोरान खौहाय माने बांद्राय हाय ओ गोरान खालामनो नाङा एसे बे सिदोब-सिदोब बांद्राय सिदोबाबो खामनाङा एसे माने रानफुला खालाम नांगौ ओ बिदि होननानैल' मिथियोमोन आं। हा ओमफ्राय थिंजाय आरो मा-मा होबावो मोनथिया अ मोनसे खोथा नोंथां बानलु फोर होयो ना होआ बारु बेयाव हाय नाफाम देनायाव?
नाफाम देनायाव थ' आं मोन थिनायाव बिदि नुनायाव बो नुफेराखै आं जा माथ्र ओ नाफामजों लोगोसे थास' दुदालि ल' देफानाय नुनो मोनो मोनो आरो आरो बानायनायावहाय खारै एसे होनानै मिक्स खालामनानै लादु-लादु खालामनानैहाय सान्दुङाव फोरान्नाय नुनो मोनो एबा मोनसे दोआव बेखौ जमायैहाय सोनानै दोननायखौ नुनो मोनो मोनो आरो थालिर बिलाइ गोरानखौ‌ जा बे जेबो उहा लानो हायि बेबायदि बेखौ सोनानै दोन ओ खफा मारिनानै बिदि बिदि सोनानै दोननायखौ नुनो मोनो मोनो आरो आङो
अ अब्ला दोआव औ-औ अब्ला नोंथां दोआवसो सोनाय जायो आरो जोंनिथिं आरो आं ओम दोनो माने जोंनिथिंजाय बिदि आरोना जोंनियाव बांसिनानो बाजाराव मोनो नालाय ओमफ्राय बिदिनो बयाम भयामफोराव सोनानै इसे फानो ओमफ्राय आरो बिथिंजाय भयामाव सोयो बिदिनो बथलनि थायोनालाय सिसा बथलनि औ बयाम ओमफाय आरो औवानि हासुं बेफोरबायदियाव सोना दोनो आरोखि। जे नुनो मोनदों आरो नोंथां। ओमफ्राय दा नोंथांमोननिथिं दोआवनो सोयो होनदों नामा?
औ दोआवबो सोजायो जायखिजाया जायखिजाया उहा लानो हायि जायगा दो एबा भयाम बेफोरबायदियैनो ओ खफामारि थेनानै दोननाय जायो आरो। आरो जेसेनो गोबाव दोननो हायो नों एसेनो मा मा जानो थाखाय मोदोमफ्रु एबा गोथां गोथाव जानानै फैयो आरो।
औ नोंथां अब्ला बे उहाखौहाय जुदि बार हाबोबा माबाफोर गाज्रि जायो नामा नोंथां?
औ बेयो बार हाबोबाथाय ओ मैखुम बारखांनायनि सान्स थायो आरो जानायावबो मोजां जाया होननानै बुंनाय जायो आरो।
दे बिदिब्लालाय नोंथां। खोन्थाहरनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय दिनैनि रायज्लायनायखौ दोनथ'लायनोसै।
औ औ दे गोजोन्थों।